हेल' नोंथां। औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा
हेल' औ औ आं मोजाङैनो दं।
औ नोंथांखौ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ।
नोंथांखौ औ नोंथांखौ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदिनो माने बर' फोरनि जा जा
औ औ।
जा संनाय खावनायनि बागै माने रायलायनो हर फनहरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां। एरन
औ नोंथाङा एसे गोजानाव थानो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांनिफ्राय माने दावराव खोनादों आरो एसे उसुबिदा जादों आङो रायज्लायनो।
दल'थालाय। औ औ बिदिनो नोंथांखौ कल खालामनाय जाहोनानो जाबाय बिदिनो बर'फोरनि माने संनाय खावनायनि बागै कल रायलायनो हरदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ रायलायजागोन दे नोंथां।
औ बिदिनो नोंथाङा फोरमायग्रोदो जों अनलाजों दाउजों बोरै सङो?
औ ओ अनलाजों दाउजों बोरै सङो होनबाथाय जोङो मा ओ गिबियावनो जोङो अनला संनो थाखाय मा माइरंखौ सोमग्रोना लानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ माइरंखौ दसे सम सोमनानै जोङो आ बेखौ ओ दै फसरनो थाखायबो जोङो ओ लखबनानै बा बोखांनानै दसे दोनथ'नाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ दिंखियाव बा उवाल ओ दानियावथ' बारा बिदि दिंखि बा उवाल गैला जोङो मा बांसिन बांसिनानो न'खराव न'खर न'खर जों थानाय थबसि बा बिदिनो ग्रेनडार मिसिंफोराव जोङो जोङो बांसिन ओ बे अनखौ माने देनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथा?
औ नंगौ नोंथां।
जायखियानो जादोला जोङो बिदिनो जोङो ओ अनखौ देनानै लाग्रोनाय जायो ओ बेनि फ्रायजोंनो अनला संनोथ' जोंनो खारै नांग्रोगोन। औ खारैखौ जोङो गिबियावनो सरग्रोना दोनग्रोनायबो जायो बेनिफ्राय जोङो ओ जेब्ला जों अनखौ देखांनानै लाबोगोनना ओ बेनिफ्राय
आबौ आं फन रायलाय
औ। बेनिफ्राय जोङो ओ बिदिनो ओ अनलायावथ' जोङो दाउ बेदर होगोन नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बे दाउखौ ओ गिबियावनो जोङो सारायाव माने औ बिदिनो जोङो मा जेब्ला साराया दुंगोनबा ओ जोङो बेहाय सामब्राम गोजा होनानै जोङो दाउ बेदरखौ होनानै बा बेहाय जाय थिंनि मसला मस्लि नांगौ बेफोरखौ जोङो होनानै मोजाङै एवफ्रामग्रोना लाग्रोनाय जा जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ उम। बेनिफ्राय जोङो बे दाउ एवनायखौ जोङो ओ गुबुन आइजेंआव जोङो मा बिखौ बोखांनानै दोनथ'नाय जायो बा हायखांनानै दोनथ'ग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय बे ओ दाउ एवनाय सारायावनो जोङो ओ दैखौ होनाय जायो आरो ओ नां गौ ज'खानि अनला संनो थाखाय नांगौ ज'ख खानि दैखौ जोङो होनानै आ बेहाय जोङो मोजाङै अरखौ सुनानै होनाय जायो बा जाहाथे ओ दैया थाब गोदौओ बे दैयावनो आरो जोङो मा खारैखौ ओ लखबनाबो होग्रोनाय जायो नुनो मोनो आरो आङो औ।
औ नंगौ।
औ बेनिफ्राय जोङो जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोङो बै देनानै लाबोनाय अन गुन्दैखौ जोङो मा ओ जेब्ला दैया गोदौगोना बेहाय जोङो मा बे अनखौ ओ मोजाङै माने आखाइ फारसेजों मोजाङै साया सायाव स्रो स्रो बिदि गारनानैबा सारनानै होनाय जायो बा ओ बा माबानानै होनायखौ जोङो मा नुनो मोनो आरो बा बिदि होनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ बिदि होयोबालायनो माने बेयो ओ बे अन गुन्दैया माने सिंहाव सिङावहाय माने लाथा खाया आरो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ माने बिदि होआलाबासिनो जोङो डायरेक ज' लखबना होयोबा माने बेयो ओ सिङाव ग'था ग'थ था लाथा लाथा बिदि खायो आरो औ बिदि खानायनि थाखायनो जोङो मा बेखौ ओ गोजौनिफाय बिदि सा सायानिफाय जोङो आखाइजों माने ओ फ्रि फ्रि होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे आखाइजों बिदिनो बा फारसे आखाइजों जोङो फ्रि फ्रि होनानै फारसे आखाइजों जोङो खोरस्लिजों एरनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बा एरनाय जायो आरो जाहाथे बेयो ग'था खाया औ औ जेब्ला बे अन अ अनखौ होखांनानै जोङो ओ दसे सम बेखौबो मा गोदौहाबनो थाखाय होनाय जायो आरो ना ओ जेब्ला बे अ अनजों बा अनजों दैजों खारैजों अ मा गलायनानै बा ओ गा बेयो मा एसे ओ रानज्रिङोबा एसे ओ इसा ओब माबा जायो आरो ना बेयो ग'था जायो जेब्ला बे ग'थ था जागोन अब्ला जोङो औ ओ बे दाउ बेदरखौ ओ होनाय जायो आरो ओ। बिनिफ्राय जोङो बेहाय मा ओ दुन्दिया बा जोङो गंगार दुन्दियाबो होनाय जायो बे ओ मोननो समावबो जों होजायो आरो ना बेफोर जिनिसखौ औ। बेबायदिनो जोङो बा सबाइखौ ओ सरि औ अनलाजों दाउखौ जोङो संनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। दा बिनिफ्राय आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जि जोङो आ नारजि जि आरो अमा जोंनि बर'आवथ' गोबां दोरोङारि ओंख्रि दोङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि गेजेरजों आङो नोंथांनिफ्राय नारजि आरो अमाखौ जोङो आ माबायदि स संनानै जानो हायो बा माबायदि जायो। बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन। नोंथां बिदिनो जोङो नारजिखौ लाग्रोनांगोन लाग् ग्रोनायनि उनाव जों बे नारजिखौ दसे समनि थाखाय सोमना दोननांगौ जायो आरोना नोंथां। बिदिनो सोमना दोननायनि दसे उनावनो बेखौ बोखांनानै माने सिग्लिनानै बोख संनाय जायो। आरो बिदिनो जों मिथियो जे सिग्लिनानै एसे गारोबालायनो बिनि गोखाया एसे खम जायो।
औ औ नंगौ।
औ। बिदिनो जोङो बेखौ सेग्लिखांनानै बोखांनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो जा जों अमा बेदर होगोन बेखौ जोङो पियाज होनानै बिदिनो थाव बिदिनो गोबां मस्ला मस्लि होनानै बेखौ एसे गोबाव एवफ्र्रानना लाग्रोनाय जागोन आरोना नोंथाङा औ बिदिनो एवफ्रानना लाग्रोनायनि उनाव बे एकखे सारायावनो बिदिनो जों नारजिखौ हरगोन नारजिखौ बे सारायाव हर हनानै उनाव जोङो खारै एसे होनानै बेखौ रहायनानै लाग्रोनांगोन आरोना रहायना लाग्रोनायनि उनाव बिदिनो इसे दै होनानै बेखौ गोबां उम गोबौ गोदौ होनायनि उनाव जों माने बेखौ सागौ साना होनाय जागोन आरो खारै होनानै गोदौ होनांगोन गोदौहोनायनि उनाव बेखौ एसे मोनबोला सागं साना होनाय जायो सागं साना होनायाव बिदिनो जोङो जा अमा बेदर एवफ्रान खौ बेयाव हरनानै एसे गोबौ गोदौ होबावनाय जायो बिदिनो बेयाव बानलु होबाय बिदिनो खारैखौ जाखिनि नांगौ बेखिनि थोजासेखौ होबाय होनायनि उनाव बिदिनो मस्ला मस्लि जिखिनि माने नारजि जियाव होयो बिखौ जों होबाय आरोना नोंथां बिदिनो जोङो नारजि फोरखौ जोंनि बर'फोरावथ' गोबां बिदिनो नांथारगौ आरो बिदिनो जों- दा जेरै मोनसे कर्म खनो जेरै मानसि थैबोला जेरै जों खर्म खुंनो अब्ला जोंनिया माने बिदिनो नारजि अरगारनांगौ बेखौ माने जों ओ गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दासिमबो नुगासिनो दं आरोना नोंथां। औ बिदियैनो जोङो बर' फोर बिदियैनो सोलिगासिनो दङ आरोना नोंथां नारजि ओंख्रिखौ जों बिदिनो संनाय जायो आरोना नोंथा
औ-औ ओ दा आं नोंथांनिफ्राय मोनसे ओ मिथिबावनो गोसो जादों जे नोंथाङा जे बुंबाय सागंदो सायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बे सागंखौ जोङो माजों बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ बे सागंखौथ' जोङो औवा थाइनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना नोंथां औ
माने गोदो गोदाय बाहायोमोन आरोना बांसिनानो
औ-औ
औ दाथ' बांद्राय बेफोरखौ नुनो मोनला
औ
औ-औ
द
औ
औ
अनलाजों दावजोंथ' जोबोद गोनांथिथार जेरै जोंनो मोनसे हाबा फिसायाव जेनेबा हाथा खुर नायाव जोंनो अनला ओंख्रिखौ अनला